औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ ओ दायो बे समाव माने ओ बर'फोरनि जिथु हादान सिफायनानै रायजो जानाय बा ओह ओ जिउ खुंनाय सोलिनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायज्लायनो ला दों नोंथाङा ओ सम होनो हा गोनना?
औ हागोन।
औ दे बिदिब्ला जों जागायजेननोसै। ओ बर'फोरनि गेजेरावथ' माने गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो हादान सिफायनानै ओ मोजां हाफोर नागिरनानै बेबायदिनो ओ जिउ खुंबोनाय नखर खुंबोनाय बेफोर आखुथाइ बा बेफोर सोलिबोबाय थानायखौ नुदों नङासै दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो ओ हागोन ना? खोनादोंना? हेलौ।
अ हेलौ।
औ औ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना ओ जे हादान सिफायनाय बा हादानाव रायजो जानाय बेनि सोमोन्दै? औ औ हागोन ओ आं बुंफिननि बिदिबा ओ माने बर' बर' फोरनि गेजेरावथ' माने गोदोनि फ्रायनो बेबायदि ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै हादान सिफायनानै बेयावनो ओ आबादफोर मावनाय बेयावनो सोलिनाय जिउ खुंनाय बेफोर बर'फोरनियाव दङ नङा होनब्ला? दा बिनि ओ बिनि सोमोन्दैनो जोङो एसे सावरायनो सै बिनि-बिदिब्ला नोङो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बे ओ जिथु बर' फोरनि हादान सिफायनाय बा हादानाव रायजो जानाय। ओ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंलांनो हागोन। गोन नामा?
औ हागोन ओ खोब गोजोन। थाव। ओ नोंथाङा दि आं खौ ओ हादान हा सिफायनायनि सायाव माने ओ एसे गुवारै माने बुंथिनो फोरमायहरनानै आंबो नोंथांनो फोरमायहरनो सानदों। गोजोन्नाय मोनदों नोंथाङा दि आं आंनो बेखिनि ओ हादान हा सिफायनायनि बागै बुंनायनि खाबु होनायनि थाखाय। ओ हा दान हा होनना बुङोब्ला जोंहा माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगायाव ओ थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेराव ओ जों मोनसे ओ हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां थानाय ओ जायगा। बे जायगाखौ जोङो माने ओ दानस्रांहैनानै एबा सनस्रांहैनानै ओ जों बेहाय ओ साफ साफा खालामनानै जों बेयाव मोनसे फिसा फिसा न' लुनानै गिबियावनो थाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो बेयावनो लोगोसे बिदिनो हा लायै हाया जों अन्थाइ बायदिसिनाखौबो जों नुनो मोनो ओ बेहाय जेरै ओ एसे एसे दिनै एसे गाबोन एसे जों बुथुमनानै एसे जानगाराव जोंनायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे ओ अन्थाइनि गोहोमबो गोग्लैया बेनि थाखाय ओ हादान हा बुङोब्ला जोङो बि दिनो हादान हायाव जों रायजो जाबोनायखौ नुनो मोनो। ओ हादान हा लानानै जों रायजो जेराव न' लुदों। बेयाव जोंहा ओ गोबां ओ । माबा खालामनायनि माबा थायो नालाय ओ जोंहा जेरै दैनिबो गोनांथि थायो बिदिनो जोङो बहाबा ओ बिदिनो। दंग'नि थाखाय जोङो राहा लानांगौ जायो। आरो बिदिनो जोंहा आबाद। मावनो थाखाय। ओ जोंहा। ओ दैनिबो गोनांथि जायो बे। ओंखायनो जोङो बिदिनो। ओ गोबां माने हेफाजाब लायो। दैनि सायाव जोङो माने बिदिनो ओ। गोरान समाव जोङो। ओ गोरानल'सो गोराननि समावनोसो जों गोरान खि। खेथिखौ जों मावनो हायो। ओ हादान। हायाव। ओ बिदिनो मोनसे ओ। थास'-थास' बायदिसिनाखौ जों जानाय नुनो मोनो। थासुमलि। खौ जों गायनाय नुनो मोनो। माने गोरान हा नालाय बे। समाव माने गोरान खेथिखौलायसो जों। ओ खेथि खालामनानै जाबोनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो ओमफ्राय आबाद मावनो थाखाय। फ्राय गोबाव सम जों नेनांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंनो दै। दै लोब-लोबनि गोनांथि जायो नालाय जेराव हा म। ओ दंग' बायदिसिना जागोन अब्लासो बे दंग'जों जोङो ओ बाला आरो बे फुसलुंफोरखौ जोङो बोहैबोनाय। जेराव हाखु। फोराव जों सोनानै हा बानायनो हागोन बिनि उनाव। जों बेयाव आबादखौ। मावनाय। लानो हानायनि राहाखौ नुनो मोनबोदों। जों माने ओ। बिदिनो हादान हा लानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो रायजो जाबोनायखौ नुनो मोनबोदों। जेराव ओ। दंग' दंलाबो खाथियाव थानो मोननायखौ मोननो थाङा बेसेबांबा गोजानाव जोङो दै लायनायखौ नुनो नो मोनो आरो मोन जाय‌ जेराव ओ दखान बायदिसिनाबो जों खाथियाव थानाय नुनो मोना। दखान माबा माबि लायनाय गोनांब्लाबो जों बेसेबांबो गोजानाव थांनांगौ जायो। बिदिनो गोदान बि बिदिनो हा लाजेननाय समाव जोङो माने गोबां एसे खस्थ'खौ जों नुबोनायखौ नुनो मोनदों। ओ बि गोबां खस्थ' जेराव रायजोफोरा रायजो जाबोनायखौ जों नुबोनो मोन्दों माने। ओ जेराव ओ जोंबो माने सिगां जोंनि हायाबो हादानमोन नाथाय जोंनि हाया जेनेबा दा लासै-लासैनो मोनसे माबा जालांबाय।
औ।
दा आरो जों नुनायाव जों माने दा जोबोद खस्थ' नु-नुयो बिसोरनि रायजो जाबोनायखौ माने ओ जेराव मोनसे जोङो न' लुनोब्लाबो जोङो बेहाय ओ गिबियाव जायग्रोयो बेयाव न' गु फा गंफा लुसो लुबोनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मोनसे ओ मोन से मोनसे न' ओ लुनानै जोङो बिदिनो ओ साब्रै साबा लोगो नांनानै मोनसे ओ रायजो बायदि दाना लासिगोन। बिदिनो‌ ओ जिबायदि दानो लानानै जों बे ओ ओ गामिनि मुं बायदिसिनाबो जों दोननायखौ नुनो मोनसिगोन। ओ दोननाय जासिगोन गामि बिदिनो ओमफ्राय लासै लासैनो ओ जोङो माने बे हादान हाखौ एवस्रांनानै लासै लासैनो मोनसे आरो ओ न' लुलांबाय थानायखौ नुबोनो मोनदों बेयावनो मोनसे ओ गिदिर मोनसे ओ गामि ओ जाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों मोनसे गिदिर गामि। बेयावनो ग्रोम ग्रोमबो समाव ओ दुखु दाहाब्लाबो माने बे समाव जेराव बैसागु बोथोर बायदिसिना फैयोब्ला जों रंजानायखौबो जों बिसोर खौ नुनो मोनो। ओ गावनि दुखु दा फोर फोरखौ जेराव ओ खस्थ'खौ दोनथ'नानै बे समाव माने जोङो गोबां मिनि खुसि रंजाबोनायखौबो जों नुबोनो मोनदों।
औ
बुंलांनाय माबाफोर थालांदोंब्ला नोंथाङा बिनि सायाव आरो ओ माबाफोर बिनि सायाव बुंथिनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथाङा आंनि सिगाङाव
औ औ औ हागोन नोंथाङा जि फोरखौ बुंलांबाय ओ थारैनो सै थो ओ जि हादान हा सिफायनाय ओ बा बेयाव रायजोखौ जानाय ओ थाहैजेननाय बे माने नोंथाङा फारि फारि ओ मोजाङै बेखेवनानै होब बाय बिनि थाखाय गोजोननाय मोनदों। ओ मिथिनो मोन नों माबोरै गस्थ' बर'फ्रा ओ जिउ खुङो ओ गिबिसिनाव जेब्लानिखि हादान हायाव थाहैजेनो बे समाव माने ओ खस्थ' सोलिनाय बेखौ नुनो मोन्दों नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों थिग बेबायदिनो ओ जेब्लानाखि थाहैजेनो होमब्ला बेयाव माने ओ दैफोरनि खस्थ' जायो नोंगौ ओ आरो बेजों लोगोसे ओ बबेयावबा थांनो थांनो फैनो थाखाय लामाफ्राबो माने मोजां जाजेना माने बिथिं ओरैनो गोदान बनायना नानै लानायसो जाहैयो नाला लाय बिनिखायनो आरो बिनि अनगायै मा ओ लोमजाब्ला साजाब्ला ओ सोरबा फोर जुदि बेमारफोर जायोब्ला डाक्टरफोरनियाव लांनो थाखाय गोजान जाहैयो मानो होनब्ला बेयाव गोदान हा ओ सटार्स ओ बनायनानैसो न' लुनानै थाहैजेनदों नङासे? बिनिखाय माने सोरबाफोर जुदि बेराम आजा जार जानानै हरखाबै जुदि डक्टरफोरनियाव लांनो गोनां जायो जायोब्ला बे मोनसे असुबिदा बेखौ नुनो मोनो आरो हादानाव जेब्लानोखि थाहैजेनो आरो बिनि अनगायैबो मा फरायसालिनि ओ उसुबिदा ओ फरायनायनि थाखाय गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायो ओ जोंनि थाखाय माने उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे हादान हायाव जायफ्रा थाहैजेनो बिसोर माने फरायनो मोजां बिबायदि सुबिदा बा खाबुखौ मोननो थाङा
औ नंगौ
बेखौ माने ओ नुनो मोनो। ओ जायनि थाखाय माने ओ एसे बांसिनानो माने हादान हायाव जेब्लानाखि थाङो ओ बे मोजां गाइद खालामनो थाखाय थांनो थाखाय इनकारेज खालामनो थाखाय बेबायदि ओ बांसिन माने गोरों गोरा मानसिफोबो बेयाव नुनो मोननाय जाया मानो होमबा खामानि मावनानै जाग्रा जायफ्रा आबादारिफोर बिसोरसो माने हादान हायाव ओ मोजां आबादफोर, मोजां फसलफोर बुथुमनो हागोन होननानै थांनाय जायो नङा होमबा। दा बिसोर माने बेबायदिनो आरो गोजानबो जानायजों मादों बेबायदिनो गथ'फोरखौ बेबायदि ओ इसेबां थांथारनांगौ होननानै बा मा बांसिन समायाव माने ओ जुर होनायखौ नुनो मोना जायनि थाखाय माने बिसोरबो फरायनायनि फारसे एसे दुरबलथा जालांनाय बेखौ गिबियाव नु नुनो मोनदोंमोन नाथाय दानि दिनाव माने हादानाव थाङोब्लाबो ओ गोजान जायगाब्लाबो माने हस्टेल फोराव दोननानैब्लाबो गथफोरखौ फोरोंनाय फरायहोनाय बेफोरखौ नुनो मोनो ओ नोंगौ हादान हाफोराव माने ओ बेबायदिनो फरायनो थाखाय ओ गोजान जायो सुबिदा उसुबिदा जायो आरो बिनि अन लोमजाब्ला साजाब्ला ओ डक्टरनियाव थांनो उसुबिदा जायो नाथाय मोनसे मोजां मा बेयो ओ जायफोरा माने हादान जायगाफोराव थायो बिसोर माने मोजां आबादफोरखौ मोननो हायो जायनि गेजेरजों जोबोद मोजां फसलफोर मोननानै बिसोरो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो लासै लासै दानि दि दायोथ नुनो मोनदोंसै जायफ्रा माने ओ थाहैजेननायनिफ्राय गोबाव जाबोबाय बिसोर ओ बिसोरबो माने ओ गामि पुरुनाफोरनि बायदिनो माने डेभलप जानाय बे समाव माने उसुबिदा जायो माबा मोनसे मावब्ला लायनोब्ला बिसोर थांब्रबनो फैब्रबनो फैब्रबनो हाया जायो नाथाय दायोथ माने बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ लाजोबबाय मालाय गामिफ्रावनो माने खाथि खाथिनो बेबायदि दु खानफोर खुलिनानै बेयावनो गामिनि मानसिफ्रा खरसाफोर ओ बायनानै जानो हानाय बेबायदि सुबिदाफोरखौ नुनो मोनसै ओ दायो नुनो मोनो नाथाय जिलानि फुरुना लाङो बे समाव माने मोजांखोनो नुनो मोनो दा आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हास्थायबावदों नामा जोबनायाव
खोब मोजां मोनबाय ओ नों थांनिफ्रायबो बेखिनि ओ आंनि बुंनो बुंनो थानाय आद्रा बाथ-बाथ्रा फोरखौ नोंथाङा ओ सुफुंनायनि थाखाय ओ आंबो एसे आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबावबाय। ओ हादान हानि बुजायनायखौ ओ दा जोंनि बे हादान हानि सायाव ओ रायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो दोनथ' लायनोसै नामा?
औ औ दे गोजो जोननाय थाबाय नोंथांनिसिम उम
गोजोननाय थाबाय।
औ दे बिदिब्ला उम